खुलुमबाय नोंथां
औ नोंथांनिसिम मोनाबिलिनि गाहामहामलायनायखौ जासिहरबाय। नोंथाङा आंनो एसे सम होनो हागोन होनाबा
औ हागोन नोंथांनिसिमबो मोनाबिलिनि गाहाम हा हामग्लायनायखौ जासिहरबाय
औ नंगौ होमबा आङो नोंनो फन हरनायनि जाहोना बेनो जाबाय ओ जोङो दिनै दिनाव माबायदि नोङो दिनखौ फुंनिफ्राय दासिमहालागै माबायदि समखौ एगारबोखो आरो बिनि उनावहाय इदिनो जोङो राय्लायबाय बावगोन जेननो नोंसिनि थिंजाय मा मा मैगंआ दा बाजारफ्राव बेसेबां बेसेबां दाम दं बा बेसेबां बेसेबां दाम थांखो आरो नोंसोरनिखै दा मा मा मैगं सोलिबाय दं बिनि बागै आङो सावरायनो होननानै नों बिथांनिसिम आङो फन हरनाय जादोंमोन। दा होमबा नोंथांनिसिम औ नोंथांनिसिम होमबा आंङो गिबियावनो थांनिसिम आं सोंहरग्रोनो नागिरदों नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनानै होबानो जाबाय दा नोंथाङा ओ फुंनि फ्राय दासिमहालागै नोंथाङा मा मा खालामबोखो नोंथा आंनो एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन ओ फुंनिफ्राय दासिमावलागि मा मा खामानि मावखो बा मा मा जानानै थांखो होननानै बुङोब्लाथ आ बिदिनो सानफ्रोमबोनि बादि आ ओ ओ आङो मोनसे ओ फर माने माने फरायसालियावहाय बिदिनो मावगासिनो दङ दा बेबादिनो फुङाव सिखारबाय सिखारबाद थ सिखार सिक सिखारनानैथ लोगो लोगो जों थांनाय जाया फरायसालियाव बिनि सिगाङावनो थागोन गोबां खामानि मावनो गोनां थायो जेरै न फोरखौ साब सिखोन खालाम ग्रोनांगोन दा सामफ्रोमबोनि सानफ्रोमबोनि खामानि बियो आंनिया माने माने माबाया ओ समनि माबाया मा मावनायनि जिथुनि माबा बे एखेयानो जायो आरो बै आ। निफ्राय समबारनिफ्राय लानानै सुनिबाराव लास सेम इसे एखेआनो जायो आरो सामफ्रोमबोनि जि खामानिफोरा औ जे फुङावनो सि सिखारबाय सि खारनायनि उनाव नोङो उम माने मोखां सो खां बा हाथाइ मान जिनानै लाबाय बेनि उनाव नोङो नोंनि थाग्रा बा आंनि थाग्रा ख'थाखौ ओ बिदिनो साब-सिखोन सिखोन खालामबाय ओ न'फोरखौ सिबस्रांबाय सेंख्लाफोरखौ सिबबाय सिबखांनायनि उनाव आङो दिनैहाय ओ आव जोङो कलेजाव थांगोन फोरोंनो थाखाय दा फोरोंनो थांबाथ नोङो ओ उदै खालियैथ थांनो हाया नों माबा मोनसे जानांगोन जानानैसो नोङो थांनांगोन दा बे बेलायाव जानो थाखाय ओ जा-मा होनगोन जा जुगार खालामग्रोनाय जायो आरो सानफ्रोमबो दा बेनि थाखाय ओंखाम ओंखाम संहरनाय जादोंमोन फुङावनो ओंखाम संग्रोबाय बेनि उनाव ओ दिनैहाय मा ओंख्रि जाखो होनना बुङोब्ला ओ दालिजों मा होनो बे खौ न'नि बियावनो मोननाय खानानै मोननाय जोंहानि ननि बा बियावनो गायनानै दोनदों आय माहोनो बे खौ ओ माबानि बिलाइ मा होनगोन लावनि बिलाइ लावनि ओ लाव बिलाय ओ लाव बिजौ लाव बिजौ अ लाव बिजौखौ अ बे दालिजों बिजों एसे संबाय आरो संनानै बिनि उनाव आलु बाजि जि आलु ओमफ्राय इसे संबाय बिदिनो सं थांनायनि उनाव दुगैबाय थांनो थाखाय दुगैखांना ओंखामबो जाबाय जानानै बिदिनो कलेजाव थांनो देलायबाय। देलायना बिदिनो गारि लानानै थांबाय आरो थांनानै बिदिनो सानफ्रोमबोनि बादि आ क्लासाव हाबबाय खथायाव फोरोंबाय गथफोरखौ। ओ बिदिनो मोनथाम पिरियद बिदिनो फोरोंनाय जायो दा सानफ्रोमबो बिदि बिदिनो मालाबा मोननै मालाबा मोनथाम। ओ बेनि उनावहाय जेब्ला अ ओ कलेजाहाय ब ओ माने सुथथि जायो अब्ला नोङो न फारसे फैफिनलायबाय आयथिं आखाइ सुनानै बिदिनो ओ आइआ संनानै दोननाय ओं खाम ओंख्रि बिदिनो बेलासिनि सानजोब फुनि ओंखामखौ जाबाय जानानै बिदिनो दा आ आ मो माखासे आयदानि सायाव बि दिनो दा सोरजोंबा सोरजोंबा बिदिनो लोगोफोरजों रायज्लायगासिनो दङ आरो दा बिदिनो जिरायनानै औ दा आङो औ दा नोंथांनिफ्रायबो आङो मोनथिनो लुबैयो जे नोंथाङा दिनै नोय सानसेहा मा मा खालामखो?
औ औ नंगौ आंबो ओ दा बेबायदिनो ओ समजों लोगोसे जेरै-फैबाय दं बेबायदिनो आङो दिनैसिमबो ओ नंगौ आंहाबो फुंनि सिखारनायनिफ्राय ओ आंनि जा सिला नआव मावबोनाय खामानि आं बेखौ खौ नोंथांसिम सि खोन्थानो आखायाव लाबाय आ बेनो जाहैबाय आङो खारनायनि उनावहाय गिबियावनो जों बयबो खामानि मावखायो जेब्ला जोङो गिबियावनो हाथथाय मानजिग्रोयो बिनि उनावहाय आं ओ ओ सिखार खांनायनि उनाव हाथाय मानजि थांनायनि उनाव फाय आं साह लों दों मोन लों नायनि उनाव आङो इदिनो आंनि देवथियाव फैनो थाखाय आंबो मोजांयै फ्रेस जादोंमोन बा दुगैदोंमोन आरो आंनि देहाखौ मोजां खालामनो थाखाय जाहाथे आङो फैनाय समाव जाहाथे मोजाङैनो थाहैनो हायो आंनि खामानियाव होननानै ओमफ्राय बिनि उनावहाय आङो दुगैखां लोबस्रां आङो ओंखाम जानाय जायो जोंहा दिनै सुनिबार जाबाय जेब्ला जेबो ना बेदर जानाय जाया जायनि जाउनाव आं ओ ओ आलु बा होनजोंनो आङो ओंखामखौ सोमजानानै जाना फैनाय जादों आरो। बेनि उनाव हाय आङो बिदो जेब्ला आङो फैयो ओ अब्ला आङो ओ गु ओ नैजिबा रिंगायाव आङो आंनि जा खामानि बेयाव आङो मोनफैयो ओमफ्राय आङो गोबां ओ खामानि मावनायनि गेजेरजों आङो बेबायदिनो सम मोननायलाय आङो गुबुन ओ आंनि लोगोफोरजों बेबायदिनो फन रायलायबाय दं मानाय दं ओमफ्राय आङो बेबायदिनो सानजौ समाव जोंनिया नआव थांफिननो थाखाय गोजान जायो जायनि जाउनाव जों गारि लाबाबो जोङो गोजान जायो आरो जोंनि समखौ एसेबां एगारनो हाया जेराव जोङो ओ नआव थांनानै ओंखाम दै जाहैनाय जाया। जों बेहायनो ओ बेबायदिनो ओ रुथि, फरथा बा सा मेथाइ बे बायदिनो जोङो लोंनानै जानानै जोङो सानजौफुनि समखौ एगार हरनाय जायो आरो जोङो जेब्ला मोनागोन अब्ला जोङो थांनाय समखौ लानानै जोङो नआव थांनानै ओ जेब्ला ओंखाम दैफोरा जेब्ला मोनो संना दोननाया अब्ला बेख खौनो जोङो जानानै आङो दिनैनि दिनखौबो माने आङो बारहोलांनो सानदों आरो थां ओमफ्राय ओरैनो नोंथांमोननिखैजाय ओ बिनो मा मा मैगङा मा मा दाम सोलिगासिनो? आरो मा मा मैगं ओरैनो ओंखारगासिनो नोंथां आंनो इसे
ओ आंथ' माने दा मा बुंनो ओ इसिबां गियान गैया हा जे हाथायाव बिदि बाजार खालामफेरा नालाय ओं ओंखायनो आङो मैगंफोरनि बे सेनफोरा बेसेबां जाद दों मादों बिनि सोमोन्दै एसेबां गियान गैया आरो ओ नाथाय ओ मा मा मैगं मोनो होननानै बुङोब्ला दा थ ओ दा बे बोथोरनि मैगंआ थ ओ मैथा बिदि बिदिनो मैथा बांगाल आरो बिदिनो बिनो ओ लाव लाव बिजु बेफोरखौनो मोनो आरो फाथो बेफोरखौनो आरो फान्थाव बा लेस्रा नआवनो बांसिनानो बि बिदिनो नआवनो फोनानैबो लायो बेफोरखौ ओ बायसालाय सालाय ओ बिदिनो औ जाय जायनाखि खि हा दङ' न ' न'खराव बारि बागान दङ' एसे इसे इसे बिदिनो गायनानै नै लायो। ओ जोंहाबो बिदिनो न'ख न'खरावनो ओ माने बांसिन बेफोर मैगंफोरखो बोथोराव मोननाय मैगंफोरखो जाय एसे हा दंङ दख्लासे बेयावनो ओ माने आबाद खालामनानै लानाय जायो आरो बेफोरखौ बायनाय बो जाया बायो खालि बै आलु बा थाव बेफोरखौलसो ओ बा सुंख्रि फानलु बेफोरखौलसो बायनाय जायो आरो बांसिनानो। आरो आं नोंथांनिफ्राय मोन थिनो लुबैयो नाथाय आंङो बुंनो हाया खि मानो होननानै बुङोब्ला आं आ माने बाजाराव बि बिदिनो आं आंङो मालाबाबो बिदिनो बायफेरनाय जाया इंखाय बारा इसेबां गियान गैया आरो बिनि सायाव। ओ नोंथांनि जायगाथिं माबादि बेफोरखो नोंथाङा जुदि मिथियोब्ला बुंनो हाजा
औ औ औ ओ नंगौ दा आं बो एसेबां ग्राबो मिथिया खौ अब्लाबो आंङो आंनि जा मब्लाबा मब्लाबा ओ लांनाय आंनि मेगंनि दामफोरखौ आंबो एसे एला मिथिगौ थेवबाबो आं बेखौनो नोंथांनिसिम फोरमायनो नागिरदों। ओरैनो बुंनो थांङोब्ला दा ओ ओ भिन्दिया जाहैबाय से केजियाव ब्रैजि रां आ आरो फटलाबो ओ ब्रैजि रांङानो से केजियाव ओमफ्राय इदिनो फाथोफोरा मु था ओरैनो दस थाखा सोरनाबा गिदिरबा बिस थागा बेबायदि ओ ओ फानबाय थादों आरो बि नि सायाव ओ जिंखाफोराबो से केजियाव इदिनो ब्रैजि रांङै हरनाय जादों आरो बिदिनो मैथा बो जि राङैनो हरनाय जायो मुथा ओमफ्राय बेबायदिनो गोबां बायदि जेरै दिंखिया थास आथें बा बिदिनो दा ओंखारनाय थास बिबारफोराथ गोबां दाम ओरैनो मोनसे मुथायावनो ओरैनो जोङो बायनानै जायोब्ला बाजि रां दजि रां स्निजा जि राङालागै जोङो बायनानै जानो गोनां जादों आरो औ एसेबां दा औ नंगौ मानो होनोला बादा आ- जोंनि दा जा हाग्रानि थास बेफोरो जेराव बिबार बारथवाखै जेराव जोङो ओ जा बे थारुनफोरनि जोङो बिबार बिखौसो जोङो जा मोननानै बायनानै जादों आ, ओ खिन्थु आङो ओ सोंदोंमोन जानो होननानै नाथाय आं एसेबां ग्राब दामनि थाखाय आङो माने उनाव जासिगोन आङो होननानै आङो माने बायालासिनो फैनायसै आरो जायनि जाउनाव आङो एसेबां ग्राफ बे थास बिबारखौ आङो मोजां मोना जेराव आं माने गोसोखौबो ओ एसे होआसै आरो ओमफ्राय बेबायदिनोथ' दा ओ नंगौ ओ दा बोथोरावथ जोंहा मैगंफोराथ बेनोसै आ भिन्दि लेस पथल, मैथा बिदिनो खुमब्रा, ओ बेबायदियानोसै ओ दा जों बयनयावबो जों गामियावल नङा नोंसिनिथिंबो बा बबेबा साइदथिंबो बेबायदिनो खिन्थु जोङो ओ जायगा लायै जायगा जायगा लायै जायगा जोंनिया माया दाम जायो होमबा से केजियाव सोरनाबा ओ खमैबो मोननो हागोन रांखौ ओ सोरनावबा आरो एसे बारायबो मोननो हागोन थिग बेबायदिनो जायगा लायै जायगा जायगा लायै जायगा माने जोंनिया दामफोरा औ जुदा जुदा जायो आरो होमबा नोंथां ओ समाबो एसे जाबाय होमबा आं ओ दिनैनि दे ओ जोंनियाव ओ दिनै मा मा सोलिबोखो ओ आरो बिनि सायाव जोङो मा मा मैगं ओंखारो बिनि सायाव जों गोबां रायलायबाय होमबा आं बे खिनियावनो नोंथांसिम ओ फ खौ दोनथसै नामा नोंथां?
औ नोंथां साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम ओम औ।